हेलौ औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों औ नोंथां
औ फ्रियैनो दं नामा नोंथाङा दा दसे
औ दा फ्रि दंथ'यो नोंथां थारैनो
औ बिदिब्ला दान्दिसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनोसै नोंथां ओ औ आयदाया जाहैबाय नोंथां बर' हारिनि गाननाय जोमनाय आरो दानाय लुनायनि सायाव
औ औ नंगौ थारैनो जोबोद मोजाङै दा नोंथां औ खोनादों नोंथां जोबोद मोजां आयदा
औ बिदि औ बिदिब्ला आङो सावरायनायखौ सुरु खालामसै
औ नोंथाङानो होमबा जागायग्रोदो नोंथां
जागोन नोंथां ओ जोंथ' मिथिखायो नङा होमबा नोंथां बर' हिसाबै बर'नि गाननाय जोमनाया मा औ आरो बर'फ्रा मारै मारै दानाय लुनायफोराव मुखुब जानानै थायो जिहेथु बर'नि गाननाय होननानै बुङोब्ला जोङो आइजो नाय महरै जोङो दख'नाखौनो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओ बर' हारिनि आबै आबौमोना गावसोरनो न'आव खुन्दुं थुननानै एम्फौ फिसिनानै बिनिफ्राय फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै बै खुन्दुंनिफ्राय जि सोंनानै गावसोरनो दानानै द खनाखौ गानबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
आरो बिब्दियैनो बिसोरो मिथिंगायाव मोननाय माखासे मिथिंगायारि एम्फौफोरनि लाथाफोरनिफ्राय बिदिनो फिथोबफोरनिफ्राय खुन्दुं दिहुनलायनानै गोदोनि सि दानानै गानबोनाय बेफोरखौ जोङो खोनायो आरो जोंबो मेगनजों नुबाय जेन'बा आथिखालावबो दङ बे औ बिदिनो दख'ना गामसा जोमग्रा आर'नाइ बेफोरबायदि दानाय लुनायफोरा जोंना सोलिबोदों नङा होमबा नोंथां गोदोनिफ्रायनो आरो बर' हारिया ओरैबायदि क्रियेटिभिटि गोनां मानि दामिन दारिमिन आखाइनि बिद्दायाव गोरों आरो गोदोनिफ्रायनो बिसोरो औ थांनानै थानायाव मा मा गोनां जानाय बेस सादफोर बेखौ मिथिंगायाव मोननाय माखासे रिसर्सफोर बे खारिफोर औ सा जों मिथिंगायाव मोनो बै मुवा बेसादफोरनिफ्रायनो बेजों मा जा थावना बेफोरनि सायावहाय साननानै दिहुनग्रा माखासे औ बेसादफोरनि ओ सान्थौखौ गावसोरनो सोरजिनानै लाग्रा मोनसे हारि बे बर' हारिया दा बिसोरो गाननाय जोमनाय बिदिनो दानाय लुनायाव बिनि थाखायनो गावसोरनो साननानै मा खासे आदब खायदा बेफोरखौ दिहुननानै दिनै दख'ना गामसा जोमग्रा आर'नाइ बेफोरखौ गानबोदों आरो जोंना दख'ना होननानै बुङोब्ला फ्राय आइजोफोरा बेखौ न'आवनो दानानै गाननायखौ नुयो गोदोनिफ्रायनो गावसोरनि न'आवनो सि सि दानाय नियमा जोंनि मोनफ्रोमबो बर' गामि गामि जोङो थाङोब्ला नुनो मोनो नङा होमबा नो नोंथां मोनफ्रोमबो न'खरावनो औ जेराव बिथाङा माने साल खुन्थिया होननाय बे सि दाग्रा जायगायावखौ जों नुयो साल खुन्थियानो ओमफ्राय बावहाय थाथनो सालनो बेनिफ्रायनो औ इसानसालिफोर बेफोरो दासिमबो दं आरो जोंनि गामिनि सिं सिं नङा होमबा नोंथां
दङ नोंथां थारैनो औ
औ आरोबाव सिगांफ्रानि माखासे समफोराव जों नुबावोसोमोन नैबे न'आवनो खुन्दुं थुननाय माने एम्फौ फिथोबनिफ्राय ओरै माबाजों थावख्रिजों खुन्दुं लुनाय औ नैबे जोंनि एमफौ लाथा जे जों जायखौ जायो एम्फौखौबो बर'फ्राव बे जोंना ट्राइबेल हारि नालाय एम्फौखौबो जायो बे एम्फौनिफ्राय मोननाय जे ओ फिथोब बे फिथोबखौ दै गुदुङाव सोमलायलायनानै लानानै आबैमोना गोदो थावख्रि जाय थावख्रिया जाहैबाय मानि इथा बै खाफ्रा थायोमोनलै गोदो बे खाफ्राखौ ओरै फिसा हाख'नानै गलनो बिनि गेजेरजों ओरै लावथि गोलाव थुलायलायनानै मोनसे सोर फिदिंग्रा बानायनानै लायोमोन आरो बिसोरो गोलावनो बिदिनो एक हाथसो दा बावहाय बिसोरो मा खुन्दुंखौ थुनोमोन आरो मुस्रा बायदि बाव थुनै थुनै थुननानै बिसोरो थुन माबानिफ्राय बै एम्फौ फिथोब्ला लाथानिफ्राय एम्फौखौहाय खुन्दुं महर होयोमोन आरो खुन्दुङा जेब्ला बिदिनो गोलाव जायो बुरजा जायो अब्ला बेखौ बिसोरो मा माबायावहाय थुननानै लाफिनसै आरो मालाय जन्थरजों जन्थरजों थननानै लानानै औ जेन्थेराव थननानै लानानै बिदिनो खुन्दुंखौ आराम मोनसे गल महर होनानै बेखौ सोंनो हानाय बायदि मुस्रायाव आरोबाव सानानै लाबावो आरो गोदोनि दिनाव गाना बे मुस्रानिफ्रायनो बिसोरो सोंसै आरो सोंनानै बिदिनो नों मा दानो बेजों आर'नाइ दानो हायो द स'ना गामसा जोमग्रा गावसोर माखौ दानो गोसो बेखौनो बिसोरो दानानै बिदिनो महर होयोमोन नङा होमबा नोंथां गोबां रोखोमनि आगर औ आगर गोनां बिदिनो गाब गोनां बेबायदिनो बायदि मैया सिफोरखौ बिसोरो दानानै गानबोयो आरो आरो दाबो गानगासिनो दङ औ दा जोङो बुंनो थाङोब्ला गाननाय होनोब्ला बर'फोरनाथ' बे दख'ना गामसायानोखा नालाय दा गोदान मुगाजों गोरोबफानाय हिसाबै जोङो गोबां मानसिनि अनजिमायाबो लांबाय नङा होमबा बर'फ्रा बेखायनो मा जों न'आव दानाय गाननाय जोमनाया गाव गावाबागाव न'आवल'सो गाननो जोमनो जों दायो दा बबेबा बबेबा ओनसोलावहाय थ' नोङो सि दानो हायै जायगाफोर दङ जेरै टाउन सहरफ्राव सि दानो जायगा गैया बिसोर मा बायनानै गाननांगौ जायो औ दा बिसोरो मा गावसोर न'आव दानायखाय बायनानै गानो आरो बेखायनो बेफोरो जों न'निफ्राय जे दानानै थोयै बेखौ जोङो ओरै बेंगलफोरनिफ्राय लाबोनानै मेसिनजों दानाय फोरखौबो गाननाय नुनोसै नङा होमबा नोंथां औ औ बेबायदिनो आरो बर'नि दानाय लुनाय आरो गाननाय जोमनाया आङो बे फंनैसोखौनो बुंनानै फोजोबथ'बाय दा नोंथांनिफ्रायबो आङो बर' हारिनि गाननाय जोमनाय आरो दानाय लुनायनि सायावहाय एसे खोनासंनो लुगैबाय आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथांङा माखासे बा बाथ्राखौ फोरमायलांखाबाय नंगौ नोंथां जोंनि बर'फोरा गोदोनि समाव दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा मोनो नंङा होमबा नोंथां दानाय लुनायखौ बिराद माने गोसो होनानै लायोमोन आरो नंङामोन नोंथां
औ नोंथां
औ माने बै समाव मा होनना बुंङोब्ला जोंनि बर'फोरा दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखाखामोन आरो गावनि गाननाय जोमनाय जिफोर खौ माने एखेबारे बायखायामोन आरोखि माने गावनो न'आवनो लाखायोमोन न' मानो नंङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
समावहाय माबावोन बर'फोरनि गेजेराव जाय हिनजावा जि दानो रोंङा नंङा होनबा नोंथां बे हिनजावा हाबा जानोबो गोब्राबमोन आरो बै समाव थारमाने बिनि ओंथिया बेनोदि माने हौवाफोरा लाङामोन आरो दानो लुनो रोंङाबा
औ
हाबा लानो नागिरामोन दा बेनिखायनो जोंनि बर'फ्रा गोदो जेब्ला सिख्ला देलों लों जायो नंङा होमबा नोंथां एसे देरस्लिंनाय बा लाइमोन जायो जेब्ला अब्लानो बिमाफोरा दानाय लुनायखौ ओरै बेबादि फोरोंखायोमोन जोंनि बर'फोरा बै समावहाय जाहाथे बिलाइनायाव जेबो उसुबिदा जाया आरो
दा बेफोरखौ जों बै समाव नुबोदों आरो खोनाबोबायबो थादों आरो जों फरा बिजाबफोरावबो जों फरायबोनो मोनदों नंङा होनबा नोंथां
फरायबोनो मोनदों नगौ नंगौ नोंथां
ओ‌ नोंगौ नोंथांङा आरो जोंनि बुंनो थांङोब्ला बे फरायबोनायल' नंङा बे नोंथारगौ नंगुबै दिनैसिमबो जोंङो जोंनि बर' ओनसोल फोरावहाय नुनो मोनो दानाय लुनायखौ ओरैबादि नुयो दाबो गोबां ओनसोलफोराव नुयो जोंङो क'क्राझार जिल्लानिनो माखासे ओनसोल फोराव दा दानाय लुनाय ओरैबायदि माने न'खर न'खर दं आरोना दाबो न'खर न'खर दायो न'खर न'खर माने फानो दाबो माने बेफोरजोंनो रां खामायो आरो दासिमबो आरो दिनैनि दिनाव थ' एसे जेनेबा खमायनायखौ नुनो मोनदों नंङा होमबा नोंथां थारैनो नाथाय दिनैनि दिनाव एसे आलादा जाबाय आरो दानाय लुनाया मारै जाखो होनो बुंबा दानिया जाहैबाय सेन्टारबो थायोलै नोंथां जायखौ होनो जों हन्दडलुम सेन्टार नंङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नोंथां
थार बिदि होनना बुंङो आरो जेन्टार प्लास्टार बेफोरबायदि थायो आरो दानिया औ बेफोरबायदि माने आलदा आलदा जाबाय दानि मडेला गोदोनि मडेला जाहैबाय न' न'मोन नंङा होनबा नोंथां दा बेखौ मा खालामो दानि मानसिया माने सुबुं सानखो बांनाय लोगो लोगोनो मा खालामखो दाना सोलायलांबाय आरो दा दानि सोलोंथाइ बिथिंङावबो सोलायजोब्बाय नालाय मान दा बेफोरखौ मोनसे म लाव लाना फैबाय जायखौ जोङो होनो बुंङो दानिया जेनेबा हेन्दलुम क्लास्टार बा हेन्दन्दलुम सेन्टार बेफोरबायदि होनना बुंङो आरो नोंथां दा गिदिर गिदिर खेबसेनो न' लुनानै बेयावहायनो जेनेबा एखेबारे गिदिर गिदिर मेसिनफोर थायो आरो नोंथां दा बै समाव जोंनि बर'फोरा आखाइजों लुनाय लुजोबोमोन नंङा होमा नोंथां गासिबो जेनेबा सि सोंनाय मा थारनाय गासिबो आखाइजों जाजोबोमोन आरो बे समाव मेसिन गैयामोन नाथाय मा जाखो दा दिनैनि समाव मेसिनारि फैबाय नङा ओमबा नोंथां गोबां मेसिननि मेसिनफोर फैबाय मानि दसे समावनो से घन्टा नै घन्टायावनो दख'ना गांनै गांथाम गाहाम मा बानायनो हानाय दिहुननो हानाय बेबायाददि जाबाय आरो नाथाय बेफोर दख'नाफोरा माने एसेब्लाबो आलादा आरो बै आखाइजों लुथारनाय बा बानायथारनाय दख'नाफोरनि माबाफ्रा दाङोब्ला बा गानोब्ला एसेब्लाबो गुनफोरा आलदाथार आरोना बिराद आखाइजों दानायखौ आलदा नुयो आरो मेसिनजों दानायखौ आलदा नुयो आरो आखाइजों दानायखौ नोङो माब्लाबाबो बासिनो हाखाथारा आरो बेफोरनि आगर एरनाय नङा होमबा नोंथां फारौ मेगन जेखाइ आगर दाउस्रि मेगन आरो हाजो आगर नङा होमबा नोंथां आरो बायदि बेबायदि बेफोरबायदि दङ आरो बेफोरबायदि आगर एरनायखौ नोङो एखेबारे बासिनो हाखाया आरो बर'फोरनिखौ बे समावहाय ओरैबादि मोजां नुंखायो माने समायना गानबानो फ्राद नुखायो आरो आइजोफोरखौहाय दा बेफोर बाय दि आरो नोंथां नोंथां मानो होनोबा आरो बै समावहाय गोबां रांखान्थिनिबो आंखाल मोनलाय नङा ओमबा नोंथां बै समाव मानि रां गैयामोन नालाय उनावहाय रांखान्थि आरजिरनो थाखाय जोंना बे समाव मोनसेल' माबामोन होनना बुङोब्ला जोङो दानाय लुनाय आरो दानाय लु लुनायखौनो एखेबारे गावनि आंगो लानानै मा खालामोमोन ज जाहाथे जेनेबा दख'नाफोरा बायनाङा दख'नाफोराथ' जेनेबा नों बायनांगौ जायोब्ला बै समावहायनो बाजौ द'जौ बेफोरबायदिबो नङामोन नोंथां गामसाफोराबो बिदिनो सेजौ सेजौ बाजि बेफोरबायदिमोन आरो बै समाव दा बेफोरखौ जोंनि मानसिफोरा बायनाङामोन आरो आरो जायखौ जों होनो सिमा होनना बुङो नङा होमबा नोंथां बै दाआव जेनेबा जोङो बिसना सादोर होनना बुङो नाथाय जोंना बर'फोरना मोनसे सिमा होननाय दंमोन आरोना सिमाया जाहैबाय जों जेब्ला बिसना सादोरखौ जों जेरै बयो बेबायदिनो बनानै उन्दुयो आरो बे सिमाया ओरैबायदि मोजां जायो माने हाजार गरमबाबो गुसु जायो आरो बेफोरबायदि माने उन्दुनो मोजां जायो आरो दा बेफोरबायदि खौ जों बर'फोरा बानायना लायोमोन आरोना बिराद दानाय लुनायाव
दा नंगौ नोंथां दा रायलायनांगौथ' दंबावोमोन जोंहा
औ नंगौ औ
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बिदिब्ला बावनो फोजोबथ'नोसै नङा होमबा नोंथां औ बे आइदानि सायाव सावरायनाय गोजोनथोंसै नोंथांनि सिमबो औ
गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ